नोंथां
नोंथांनो आङो खुसेर आबादनि बागै सोंहरनो नागिरदों आरो ना
औ औ
तपिगा जाबाय खुसेर आबादनि बागै
औ
आरो नोंथाङा इसे रोंगौथि दं नामा खुसेर आ आबादनि बागै
आंनावथ' खुसेर आबादनि बागै ओ एफाग्राब रोंगौथि गैया आरो आङो खालामफेरनाबो मोनाखै खुसेर आबादखौ
औ
औ नोंथांनाव रोंगौथि दोङोब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
रोंगौथियाथ' आंना एसे गैयामोन बारा गैयिनि थाखाय आं सोंहरनाय जादोंमोन आरो ना
औ औ आंनाबो एफाग्राब रोंगौथि गैया आरो
औ
आं सानो आरो खुसेर आबाद मावनाया
औ
आं गोसोनिफाय सानो आरो ओइ बिजौखौ जोङो बिजौखौ दानस'नानैबो जोङो हायाव जोङो फबनानै होब्ला अब्लाबो खुसेर आबादा थांखांनाय नुयो आरो
औ
बेफोरबायदि गायब्लाबो आं थांखांनायखौ नुयो आरो थिग बिदिनो बियो जेब्ला मोनसे फांसेया थाङो अब्ला बेनिफ्रायनो गोबां ओ ओंखारलांनाय नुनो मोनो आरो फांसेनिफ्रायनो
औ
आरो आथिखालावबोथ' खुसेर खुसेर आबादाबो गोबां गेदेर गेदेर खालामनो हमदों
औ
जोंना दाना खुसेर आबादखौबो
दा ओरैनो खुसेरनिफ्राय मा मा जायो नों मिथिगो नामा
दाथ' आं मोनथिनायाव जों खुसेरनिफ्राय जोङो खुसेर मिथाइ खुसेर मिथायाइ बदि मोनसे ओंखारो बेखौ बेखौबो जों बाननायो खुसेर मेथाइ होननाय
औ
आरो जोङो खुसेरनि रोसिखौबो लोंनानै जों गरम बोथोराव जोबोर मोजां मोनो आरो
औ
आरो बेनिफ्राय जोङो खुसेरनिफ्राय आङो सानो आरो खुसेरनिफ्राय ओ जों जेब्ला खुसेर रोसिखौ गोबाव दोनो अब्ला बेबो सिनि बायदि जालांनो नागिरो नालाय आं सिनिबो बानायो होनना सानो आरो खुसरनिफ्राय
उम
नोंथाङा मोनथिबावगौ नामा?
आ
नोंथाङा खुसेनिफ्राय मा मा बाननाय जायो बेफोरखौ मिथिबावगोन नामा?
अ खुसेरनिफ्राय मेथाइ गुरुफोरा
औ औ
बेफोरबो जायो आरो सिनिफोरबो जायो खुसेरनिफ्राय दा जों गोबां हेफाजाब होयो खुसेरा खुसेरनिफ्राय गोबां बिदिनो मुवा जायो नालाय
औ आरो जोङो खुसेरखौ जोङो माबा खुगाजों जोङो सावग्लिनानैबो जों बेनि रोसिखौबो लोंनो हायो
औ
आरो जोंना खुसेरा जोबोर गोरलै बायदि मोनो आरो आं खुसेरखौ
औ
बेयो जोबोर गोरलै नालाय दाथ' जोंना खुसेरफोरखौ जागा लानानै जागा गोदै जानायबो नुनो मोनो
औ
आरो बबेबा जायगायाव गोदैबो जाया दैल'ल' बिफोरबायदिबो जानाय नुनो मोनो आरो
औ
दा बेयो मानि थाखाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
दा बेफोरो हानि थाखाय जायो।
औ
मानि थाखाय जायो आरो बेफोरो बा गिदोर जानाय गोदै जानाय
औ
बबा माने फिसा जानाय
औ
बारो माने गोदै माने गोदै जायो बेफोरो
औ
माने
औ
दा नायनो थाङोब्ला माने
गुबुन गुबुन जायो आरो माबाया ओ जिहेथु खुस्रा बा जोलैयानो माने होनबा गोदै जाथथा होनबा बेफोरो हानि थाखायबो जायो आरो गुबुन ओ ए खेर खामि थाबाय थाया नालाय खुसेरा।
औ औ
बेनो गोदोर फिसा थाखाय आरो गोदै बा दैल'ल' बोरै थाखायो आरो बिसोरालाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो
दा नोंथाङा खुसेरनि जायगा मोनथिगौ नामा खुसेर गायनाय जायगा जेराव खुसेरा जोबोर मोजां जायो
आव खुसेर जागा जानाय जागाया
औ
माने जायगायाथ' ओरैबो गैया खिन्थु जोंना बांसिन बालासिरायाव जायो आरो बालासिरा जेनेबा हायाव जायो बांसिन ए हाब्रु बायदियाव जानो नायगिरा बांसिन बालासिरा नांगौ आरो हाखौहाय एसे बाला थादेरनाय दा आं बेखौनो मिथिगो आरो खुसेरनि बागै
औ
दा जोंनि गामिफोराव एसेबां गैया नालाय।
औ जोंनि गामियाव बेसेंफ्रां एसेबां गायनाय आबाद मावनाय नुनो मोना
आरो न'आवथ' फांसेबो गैया
औ औ न'खर लानानै न'खर सोरनावबा थायो सोरनावबा थाया आरो
औ दायो जाग्राफोरनाव थाया आरो बांसिन जायैफोरनावसो थायो फिथाइफोर बेफोरो बेसाद मुवा बेसाद फोरा दा खुसे रभागनि बागैथ' इसेबां मिथिला आङो। नुनायाव औवा बायदियानो आरो नुनायालाय
नोंथाङा बै खुसेरनि बेेसेन्टफोरखौ मोनथिगौ नामा?
बेसेन
औ
बेसेनाथ' ओ खुसेरनि बेसेनाथ' ओरैनो हाथायफोराव फाननाया जेनेबा थसेयाव सल्लिस बेदि आरो
औ औ
एसेबां गोदै बुस्थुखौ दा सल्लिस थाखायाव बायबाबो जेबो लकसुं जाया जोंहा
औ औ
आ बिदिनो मबा जायगायाव दाम जायो मबा जायगायाव दाम जाया बेफोरो
औ औ
जाय माने जायगायाव बांसिन थायो बेयाव दाम खम जायो आरो।
औ औ
जाय जायगायाव आरो बांसिन गैया माने बेयाव खम जायो। बेसिनफोरा
जे जायगायाव जोङो मोनजाबाय थायो बेवहाय दामा एसे खमायखायो
औ
मोनबाय थानाय जायगायाव।
नोंथाङा ओ बै खुसेर गायनायनि बागै आंनो फोरमायनो हागोन नामा रोंगौथि दङब्ला?
खुसेर गायनायनि बागैथ' एसेबांथि मोन मोनथियानो आं गानाय गायनायनि सोमोन्दै थ' जोंना ओरैनो रोदा गारनाबानो जायो।
औ
माने हायाव एसे फबनाबानो जायो रोदाखौहाय होनबाबो थाङो आरो बिनो थ माबारै गायो आं नुफेराखैबो नालाय
औ
दा मिथिया आरो आं बेफोरफोरखौ आं ओंखायनो नोंनियाव सोंहरदोंमोन आरो।
औ औ आंनावबो आंनावबो एफाग्राब रोंगौथि गैया आरो खुसिर आबादनि बागै। जिहेथु जोंनि गामियावबो बारा आबाद मावा नालाय खुसेर आबादनि खुसेरनि। दाथ' जोंना खुसेरजों गोबां माने आथिखालाव गोबां ओ गोबां गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बानायनो हमदों आरो।
फिथाइ सामथाइफोरजोंबो खुसेरजोंबो बेनिखायनो दामफोरा बेसेनफोराबो एसे एसे बारलांबाय थानाय नुनो मोनो होनना आं सानो आरो।
औ आरो खुसरनिफ्राय गोबां मुवा बेसाद जायो
औ
नोंथांना एसे उसुबिदा जादों नामाय मबाइला एसे साउन जादों
ओ आं नाना
औ
दा मोजां खोनादोंना नोथां?
इयारफना इयारफना बाहाय मायबा जादों नामा।
दा मोजां खोनादों ना?
खोनायाखै।
खोनायाखैना?
औ औ खोनाबाय दे।
खोनादों।
औ एसे एसे साउन गाबबाय थादों।
आंनाव ना?
औ
दा खोनादों?
खोनाबाय। दाथ' एसेबां रोंगौथि गैला। दा नोंथांनाव आङो ओंखायनो सोंहरदोंमोन।
आंनावबो एफाग्राब रोंगौथि गैया आरो आंबो आंनि बुजिना मोननाय आंनि जा मोनथिगौ आं बेखौ नोंनो फोरमायबाय आरो
औ दाथ' आंनाव बेसेबां रोंगौथि गैला आरो जोंनावबो गामिफोराव गैया नालाय बिदिनो आबाद मावनाय खुसेरनि बागै थ' गोजान गोजानाव सोंनो मोनो दाथ' जोंना टाइमाबो जाबाय। दा जोङो नोंनाव एसे टपिक लानानै आं सोंहरनाय जाबाय आरोना।
औ औ
जों मानसिगो दा जोंना दायबाबो जाबाय नालाय। दे अब्ला ना।
औ दे नोंथां।
दो